खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय नोंथांनिसिम बावहरनाय थाबाय।
औ गोजोन्थों ओ जों दायो ओ हारिमुनि सायाव लायरायगोन‌ नोंथां
औ।
ओ नोंथांखौ आङो गिबियावनो मोनसे सोंथि सोंगोन नोंथां ओ नोंथां नोंथाङा सोंथिनि फिननाय नोंथाङा सोंथिनि फिननायखौ होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन। माने हानायखिनिखौ आङो फिननाय होगोन।
ओ नोंथाङा हारिमुनि बेलायाव ओ नोंसोरनि गामियाव जानाय ओ मोसानायनि मेथाइ खननाय रावफोरनि बेलायाव ओ ससे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन।
औ।
बेबायदिनो जोंनि गामियाव जोङो फोरबोफोरबोला जोङो मोस सायो बिदिनो मेथाइ खनो आरो बिदिनो बागुरुम्बा बेफोरबायदि मोसायो खाम दामनानै बेबायदि हागौ। बेनिफ्राय नोंथाङा नोंथांमोननि सोमोन्दै बुंनो हागोन ना?
औ नोंथां ससेबाबो बुंना होगोन आं। ओ हारिमुनि हारिमुनि बेलायाव बुङोब्ला ओ जोंहा बर' सुबुं हिसाबै राव हारिमु दंखायो ओ जाय हारिया गावनि बिमा रावखौ फोथांनानै लाखिनो हाबोआखै ओ बै हारिनि हारिमुनि महरा गोमोरहां गोमोरहां जानानै दङ ओ मानोना मोनफ्रोमबो हा हारिनि हारिमुनि सिनायथियानो जादों बै हारिनि गाननाय जोमनाय मावनाय दांनाय मोसानाय मुसुरनायजोंसो ओ जोंहा हारिमुनि गेजेराव मोनसे ओ रंजानाय फोरबो दङ बे बेनो बैसागु।
बैसागुखौ आथिखालाव स्नि सानसिमहालागै फालिनाय फालियो।
औ।
गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समाव ओ बैसागुखौ से दानहालागै फालियोमोन होनना जों मिथि थियो।
औ।
ओ बैसागुआ बैसागुनि गिबि स्नि सानाव जोङो ओ माखासे गोखा गोखैै जानांगौ होनना सुबुंफोरा बुङो एकस‌' एकथा रोखोमनि गो खा गोखैखौ जानांगोन होनना जो ओ होनना मानसिफोरा बुङो बेनि गेजेराव ओ गासिबो मैगंखौ जोङो मोनजोबैलाय मोनब्रै मोनबासो मैगंखौल' जों मोनो आरो ओ बेफोरो जाबाय मानिमुनि दिंखिया। खेरा दफिनि माइसुन्द्रि खिफैबन्दों। ओ बेखिनिखौल' जोङो मोनजायो आरो गोबां खोथ' जों मोनला नालाय बेखिनिखौ' जायो जों ओ नोंथाङाबो ओ हारिमु नि सोमोन्दै बिदिनो गोबां ससेब्लाबो बुंनो हागोन नामा नोंथां।
मुनि सोमोन्दै।
औ
औ
नोंथाङा ओ नोंथाङा गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै इदिनो बैसागुनि रंजानाय बोरै रंजायो बेफोरखौ ससे फोरमायना हो नों थां।
बैसागोनि सोमोन्दैथ' आंहा एसेबां बिदि एक्सपिरियेन्स गैया माने बुंनो हाना हानाय नङा दां आङो। ओ बिदिनो गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै आं हागोन आरो औ गाननाय जोमनाय सोमोन्दै आं हागोन।
ओ नोंथाङा गाननाय जोमनायनि सो बर'नि गान्नायफोरखौ बुंनांगोन आरो बेनि गेजेराव ओ‌ माखासे जोंहा मा-मा गानो गोजां बोथोर गरम बोथोर आरो बिदिनो ओ बिदिनो बुंलांनो हागोन आरो गोसोबायदि। सल' खननाय मेथाइ खननायफोरावबो ससेबाबो।
गाननाय जोमनायनि बेलायावथ' जों बर'फोरा फ्रायानो दख'नाखौ गानो। आरो बे दख'नाखौ जोङो ओ गामियावनो दानाय जायो। आरो बेखौ मेसिनजोंबो दानाय जायो बे दख'नाया गोबां रोखोमनि दङ। माने गोबां कालारनि दङ आरो बिनि बेसेनाबो गुबुन-गुबुन।
औ
बेबायदिनो मबे खायफा दख'नाया पास्स'। पास्स' तिनस'निफ्राय लानानै बिथिं लागहालागि दङ बिनि ओ फैसाया दामा। आथिखालाव बुंनो थाङोबा गोबां मानसियानो गोबां बेसेन गोसानि दख'नाखौ बायनानै गानो बिसोरो।
औ
औ
औ
आरो खायफा न'आव दायो। दख दख'नाल' नङा आरो बिदि गामसा आरो आर'नाइ फालि बेफोरखौबो जों मोनो नो हायो। आर'नाइ फालिखौबो आखाइजोंबो दानाय जायो आरो ओ मेचिनजोंबो दानि जुगाव दायोसै। आरो बेखौ हाथाय बाजाराव गोबां रोखोमनि माने कालार गोबां रोखोमनि मोननो हायो गोबां बेबायदिनो दख'नानि आगरनि बेलायावबो जों सावरायनो हायो। बिदिनो गोदो आबै आबौ मोना। दालांनाय बुंलांनाय दाउस्रि मोख्रेब खासि हाथाइ। बेफोरबायदि। आगरनि दखनाखौ जों मोननो हायो। आरो नोंथांमोननि जाय ओ जायगायाव बेबायदि दखनाफोरखौ गामसाफोरखौ आरो आरनाइफोरखौ आखाइजों दानाय दाबो नुनो मोनबावो नामा नोंथाङा दसे खोन्थानो हागोन नामा
औ नुयो ओ जोंनि गामियावबो ओ आखाइजोंनो जोंहा ओ आइजोफोरा ओ दानानै माखासे बिदिनो गामसा फालि ओमफाय बिदिनो दखना दहनो आरो दानानै आखाइजों दानानै जोंनि ओ आइजो माहारिया ओ मोसानायनि रोज ओ मोसानाय रोजाबनायनि बेलायाव आं ससे बुंनो सानदों नोंथां ओ मोसानाय रोजाबनायनि बेलायाव ओ दानि मोसाग्रा सुबुंफोरा ओ जायगा थाइसेयावनो गैलिया ओ गोबां जौगाबोबाय आरो मोसानानैनो गोबां ओ रां खामायनो हानाय जाबाय। ओ जेरै ओ औ जेरै फिलिम मोनसे गायोब्ला दाइनजि रोजा से लाख बिदिसिम खामायनो हायो जोंनि एक्टर एक्ट्रिसफ्रा
औ औ
ओ बिदिनो मेथाइ खननायावबो आथिखालाव गोबां मोजां मोजां देंखोगिरि ओंखार ओंखारबोदों आरो मोनसे ओ पग्राम फालि गायोब्ला
गोबां बिदिनो मोनो ओ दाइनजि रोजा ओ गुजि रोजा बेखिनिखौ मोनो पग्राम गानानै आरो रां खामायनायल‌ नङा‌ ओ बेजों लोगोसे जोंनि हारिनि ओ नामखौबो बिथांमोना लाखिबोदों।
औ
नोंथाङाबो ओ जि दानायनि बागै सससे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन जिखौ मादि दायो होनोब्ला माने दखना गा‌ खौ माबायदि दायो होनोब्ला जों सिगाङावनो खुन्दुं थाग्रोनांगोन जोंनाव आरो बिदिनो दानायनि दारहाल बिदिस माखु बबिन बिदिनो हिसानसालियाव थाग्रोनांगोन बेनि उनाव बेखौ सोंनानै नो हारि खननानै बेखौ दा बिदि जों दानाय जायो गांसे दखनाखौ दानोब्ला बिदि सान्स साननै बेफोरबायदि नांगौ जायो
औ
औ
बाह
बेनिफ्राय दायोथ दैलां बोथोर ना
औ
दैलां बोथोर बेयाव दैलां बोथोराव मा मा फिथाइ सामथाइफोर मोनो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा
अ फिथाइ सामथायनि बेलायावना।
औ
ओ फिथाइ सामथाइनि बेलायाव दैज्लां बोथोराव जोंनावथ दा आ थाइजौ दङ ओ थाइजौ मोनो आरो बिदिनो
ओ गोबां फिथाइ दोङो बेनि गेजेराव जोंनि गेजेराव दा ओ दैजां बोथोर थाइजौखौ जों थाइजौ बेखौल' बांसिन नुनो मोनो
औ दायो थाइजौ खान्थाल बिदिनो लिटुकु लिसु बेफोरखौ जों मोननो हायो दैज्लां बोथोराव नोंथाङा माबे फिथाइखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो?
फिथाइखौ ना आङो थाइजौ फिथाइखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो
औ नोंथांमोननि गामियाव माबे फिथाइया माने बांसिन दङ।
जों गामियावना
औ।
ओ जों गामियाव फिथाइफोरनि गेजेराव ओ गोबां फिथाइ दङ बिदि नारेम जुम्ब्रा फिथाइ दङ लेथुखु थालिर थाइजौ बेनि गेजेराव जोंना ओ थाइजौ फिथाइया बांसिन दङ
औ।
ओ बे थाइजौ फिथाइखौ जानानो मोजांसिन मोनो आङो ओ जों दा हारिमुनि बेलायाव फैफिगोन नोंथां
औ।
ओ हारिमु बेलायाव ससे बुंनो नागिरदों नोंथां। ओ ओ हारि हारिमु बुङोब्लाथ' मोनसे हारिया गाननाय जोमनाय राव हारिमु आसार खान्थि मोसानाय मुसुरनाय ओ मेथाइ खननाय बेफोरखौ गासैखौबो लाजोबनानैसो मोनसे हारिमु
औ मोनसे हारिमु जायो।
उम गाननाय जोमनायनि बेलायाव बर'नि जि गान्नाय ओ जोमनाय एबा ट्रेडिसनेल खसाब दङ बेनो जाबाय गामस सा आर'नाइ आर'नाइ गस्ला आ बेफोर बेनि अनगायैबो जोंहा गाननाय जोमनायनि बेलायाव ओ जोंहा गस्ला लंपेन्ट जु फथा खरि ससमा गाननाय जायो आरो गोजां बोथोर बोथोराव जोंहा रोजा रोजा गिदिर गस्ला जेकेटफोर गानो। आरो
गोलोम बोथोराव जोंहा एसे गोबां गोबां गोबा गोबा गस्लाफोर गानो। ओ जेरै गेन्जि स्पथिं बेफोरखौ गानो जोंनि बर'नि जि गाननाय जोमनाय बेफोरखौ जोङो न'आवनो इन्दि लुनानै सान खुन्था लुनानै ओ आखाइजों बेखौ दानो हायो आरो जेरै गामसा ओ जेरै गामसा आरो गामसाखौथ' जोङो सानसेनि गेजेरावनो गां ओ गांसेबाबो दानो हायो आरो
औ हायो।
आमफाय नोंथाङाबो बैसागुनि से साननिफ्राय जागायनानै स्नि साननि गेजेराव मोसानायनि बागै बिदिनो ससे फोरमायबावनो हागोन नोंथां।
आङो बैसागोनि सोमोन्दै बिदि बारा आंहा आइडिया गैया माबायदि बुं माबायदि फालियो आंहा बिदि आइदिया गैया।
औ
औ।
ओ नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ दे गोजोनथों